हेलौ औ खोनादोंना नोंथां औ। मा खालामदों नोंथां?
दङ दङ ओरैनो।
ओम ओंखामफोर जाबाय?
औ।
माथो ओंख्रि जाखो?
जेबो गैया।
जेबो गैया?
ओ दालि। फान्थाव हाजा।
खबर सबर मोजां?
औ।
औ आं नोंथांजों माखासे बाथ्रा सावरायलायनो सानदोंमोन आरो जुदि नोंथांनाव सम दङमोनबा?
औ दे दे।
हागोन ना नोंथां?
औ औ।
थ' नोंथाङा इडुकेट बुङोबा नोंथाङा इडुकेसना बेसे बांसिन जाखोबा?
खोनाला आंनिआ ।
औ औ ।
बेफोरखौ राय्लायजायालै । बेफोरनि सोमोन्दै नोङो मिथिनोनो थाखायाखै नों गोदान । बेफोरखौ एख' नामखौनो मेनसन खालामनाङा जायगानि नाम मा मावो मा मावा जायगानि थं बेफोरखौ बेफोराव मेनसन खालामनोखै नों मिथियाखै नामा रुलखौ रुलखौ फरायाखै । रुलखौनि मिथिया नोङो ।